खोनादोंना
औ खोनादों नोंथां।
नोंथाङा दायो मा खालामबाय दं?
आं दाथ' ओरैनो दंथ'यो।
अ बिदिब्ला नोंथाङा आंजों दसे सम होनो हागोन ना?
औ औ हागोन।
नोंनाव आं मोननैसो सोंथि सोंनि।
औ औ दे सों।
दा दैज्लां बोथोराव जोंहा मा मा मैगं मोननाय जायो आरो बेखौ माबोरै जानाय जायो बेखौ एसे फोरमायलांनो हागोन नामा?
औ औ हागोन नोंथां अ जोंहा दायो औ जोंहा दायो दैज्लां बोथोराव मैगं मोननाय होनना बुङोबाथ' जोंहा दायो सबाय बिमा भिन्दि पथल खांख्रिखला आरो जो गोनार, खुमब्रा, लाव, बहल, जिंखा बेफोरखौ जोङोहाय मोननाय जायो आरो जोङोहाय बेलाहिफोरखौबो जोङो नुनो मोननाय जायो दायो। ओ बिनि गेजेरावनो जोङोहाय बांसिनानो दायोहाय जोङोहाय सबायबिमा फोरखौहाय जोङोहाय माबोरैहाय गायनानै माबोरैहाय फिथाइ मोननानै जों माबोरै जानाय जायो होननानै बुङोबाथ' जोङो सबाय बिमाफोरखौहाय गायनो थाखाय जोङो सिगांगोर बेगरफोरखौहाय बेगरफोरखौ जावग्लिन जावग्लिनानै एबा एवगारनानैहाय हाखौहाय मोजाङै हालौवनानै फोमोननानैहाय जोङो बेगरखौहाय थु थुनानै होनाय जायो आरो जोंहा लोगोसे गिबियावहाय गोबोरखि हासार अर्गानिक हासार होनानै जोङोहाय बेखौहाय हाखौहाय हासार गोनां खालामनाय जायो जाहाथे जोंनि मैगं थाइगंफोरा मोजाङै मोजां जायो। बेनि गेजेराव जोङो बेयावनो माखासे भिन्दिफोरखौबो जोङो बेगरखौनो गायनाय जायो। भिन्दि खांख्रिखला आरो जोंहा ओरै पथल बेफोरखौ जोङो गासिखौबो बेगरखौनो गायनायखौनो जायो। जोगोनाराबो बेगरखौनो गायनाय जायो।
औ
बेखौ जोङो गायनानैहाय बैसां होनानै होनाय जायो। जोंहा सबाय बिमायाथ' ओरैनो मानलाग्रासो मानलाग्रा बिफां होननानै जोंङोहाय मिथिनो मोननाय जायो। आरो ओरैजाय जोंहा जोगोनाराबो मानलाग्रा आरो ओरै जोंहा लाव खुमब्रा होनोबा बिसोरनि थाखाय जोङो बैसां होनानै होनाय जायो जोंहा ओरैनोबाथ' लाव खुमब्रा खुमब्राफोरखौहाय बैसां होआबा जोङोहाय मोननाय जाया होननानै जोङो मिथिनो मोनो आरो जोंहा जोगोनारा थ' ओरैनोबा हायावहाय जिगाबो होनानैबाबो मानला होननानै फिथाइ थायहोनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो बेनि गेजेरावनो जोङो हाइ बेयावहाय मैगंफोरखौहाय मोजाङै लाखिनो थाखाय जोङो बेयावहाय बिफां एसे खिलि जेननायनिफ्राय लानानैनो जोङो बेयावहाय मिडिसेन मुलि सारनानैहाय जोङो बिफांफोरखौहाय जाहाथे एम्फौ जाया बा थैख्ल'आ बिनि थाखाय जोङो मेडिसिन सारनाय जायो आरो बिनि उनाव जोङोहाय जेब्ला बिफाङाहाय ओंखारो जौवोबो आरोबाव बिबार बारो हाङो अब्ला आरो जोङोहाय बांसिन बिनानै मेदिसिन सारबावनायखौ नुबावो जाहाथे बिबारावहाय बेरे फोर बा एम्फौफोराहाय सुनानैहाय जाहाथे नस्थ' खालामा बिबारखौ। बिनि थाखाय जोङो हाय मेडिसिन सारनायखौ नुनो मोननाय जायो। बेनि गेजेराव जोङो बिबारा जेब्ला बारखाङो अब्ला फिथाइ थायो। फिथाइ थायखांनानैहाय फिथाइ थायनाय समावबो जोङो एम्फौ जायिनि थाखाय बांसिनानो मुलि सारनायखौ नुनो मोननाय जायो बेनि उनाव जोङोहाय बेखौहाय राहोनो थाखाय दोननाय जायो। राहोनो थाखाय दोनखांनायनि उनाव जों बेफोरखौहाय जेब्ला खाजानाय जायो अब्ला जोङो खानानैहाय जानायखौ बा हाथाय सेन्टारफ्रावहाय फाननायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां। आरो बिनि गेज बियावनो जोङोहाय मिस दैज्लां बोथोराव होननानै बुङोबा आरो बाव जोङो मैथा मैथा बांगाल बेफोरखौबो जोङो मोननाय जायो। जोङोहाय मैथा बांगालफोरखौबो मैथा गोजाफोरखौबो जोङोहाय बेगरखौनो गायनाय जायो बा फोनाय जायो बेनिफ्राय जोङो बेफ फोरखौहाय मैथाखौहाय जोङो बिजौफोरखौहाय जानायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो जोङो बेफोरखौ दाथ' दैज्लां बोथोर नालाय। बांसिनानो ना दायो नानि अभाब गैया ना मोनलाब बायो बेफोरजों जोङोहाय मैथा गोजाखौहाय नाजोंहाय जानायखौ मोननाय जायो आरो आरो मिथ बांगालखौबो जोङो बिनि बिलाइखौहाय दालायखौ खानानै बिलाइ बिलाइखौ मोजाङै खेब खानानै बिजौखौ एसे खेबस'नानै जोङोहाय दाालायखा होनाय बा दालायफोरखौहाय खाना जानायखौ जोङोहाय मोननाय जायो।
औ
बेजों लोगोसे जोंआहाय जोगोनारफोराबो बिदिनो फिथाइ थायहोनानै फिथाइ थायनानै जेब्ला रायो बा मोनो अब्ला जोङो बेफोरखौ खानानैहाय संनाय जायो संनानैहाय जानाय जायो बेफोरखौ ओरैनो बाबो बा नाजों बेदरफोरजोंहाय जानायखौहाय नुनो मोननाय जायोबा मोननाय जायो बेजों लोगोसे जोंनाहाय पथलफोरखौहाय जेब्ला फिथाइ जायो मोनो अब्ला जोंङो फोरखौ बांसिनानो फ्राय जानाय बा ओंख्रि जानायखौहाय मोननाय जायो नुनो मोननाय जायो आरो ना? नोंथां बिनि गेजेरावनो नोंथाङाहाय मेसें बोथ बोथोरावहाय जोङो मा मा मैगं मोननाय जायो बेनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन मेसें बोथोरावथ' जोंहा लाइ लाफा खुदुना बुथुवा मैद्रु बेफोरखौ मोननाय जायो। मुला ओमफ्राय आलु बिदिनो मेसेंनि सबायबिमा। ओमफ्राय जों बांसिनानो लाइ लाफा मुला मैद्रु बेफोरखौ मोननाय जायो आरो बिन ओमफ्राय बेफोरखौ माबायदि जायो होनबाथाय जों लाइ लाफाख थ' ओरैनो जों थाव होआलासिनो रुनानैबो जानो हायो। आरो आलुखौथ' जों मेसेङाव गायोना ओमफाय आलु गायनो थाखाय जोङो ओ फासावनो जों सिगांग्रो माने आलुखौ जोलैनि थाखाय दोनखानांगोन आरो ओमफाय दोननानै माने गाजा बेरहो खानांगोन। गाजा बेरहोनानै जों हाखौ मोजाङै हालेवग्रोनानै ओ हाया मा जाहाथे हाग्राफोर गैयाजासे हाखौ सेव होनांगौ ओमफ्राय जों बिद बिदिनो आलुखौ गायनो थाखाय सिन बोनानै लानाय जायो जोंहा लारि लारि ओमफ्राय बे दोनखानाय आलु गाजा देरखानायखौ जोङो लारि लारि मोनसे मोनसे होलाङो आरो ओमफ्राय होलां नानै बे सिनखौ जोङो फबनानै दोनो ओमफ्राय जेब्ला जोंहा माखासे साननि उनाव आलुनि माने बिफाङा खिलियोना अब्ला एसे देरगोन अब्ला देरबाथाय जोङो हाखौ खोनानै होनाय जायो औ खोनानै होखांनानै जों बेखौ माखासे सम लायो बेखौ आलु ओंखारनो थाखाय ओमफाय जों आलुखौ बेदर बुरजाबाय होननानै बोरै मिथिगोन होनबाथाय जोंहा उम आलुनि बिफाङा थैयो जेब्ला अब्ला जोङो आलुखौ बुरजाबाय होननानै मिथियो आरो ना ओमफ्राय जोङो बिदिनो आलुखौ बुरसिगोन ओमफ्राय बेखौ जों गोबाव समनि थाखाय ओ लाखिनो थाखाय जोङो बेखौ मोनसे एसे मोजां जायगायाव माने बुरनानै दोननाय जायो आरो बेखौ मोनसे गोरान जायगायाव बा बस्थाफोराव सोनानै दोननाय जायो ओमफ्राय जों बेफोरखौ ओ माने फालांगि हिसाबावबो जोङो माने रांनि थाखाय रां अनसुंथाइनि थाखाय जों बेफोरखौ फाननोबो हायो आरोना आलुखौ गायनानै ओ बेयो गोबाव सम समनि थाखायबो सोलियोथ' बिनिखायनो जोङो आलुखौ बुरजा गायनानै जोङो फाननानै माने उम न'खराव नांगौखिनि माने थाव संख्रि बानलु बेफोरखौ जों लाबोनो हायो जेरै जोंहाथ' बायाबानो जाखाया थाव संख्रि मस्ला मस्लि सामब्राम पियास बेफोरखौ जोङो बायनानै माने ओ लाबोनो हायो आरो ओमफ्राय जोंहाथ' बुंनो थाङोबा आलु गैयाबानो जाया होननाय बायदि जायो ओंख्रिफोरा जों बेखौ जहलावबो जायो ओरैनो बेदरफोरावबो होनानै जायो। ओमफ्राय बाथोनबो जानो हायो जोंहा फ्रायबो जानो हायो। बेयो जेजोंबो मिलायनाय मोनसे मैगं आरो ना।
औ औ।
औ ओमफ्राय बिदिनो दङ जोंहा मेसेंङाव मोननाय माने मेसेङावथ' जोंहा बिदिनो मानि थास'फोरखौबो मोननाय जायो ओ बिदिनो सिब्रुफोर मोननाय जायो मान्डे एलइसि बेफोरखौबो जोंङो मोननाय जायो ओ
औ औ बेनि गेजेरावनो नोंथांङाहाय जोंहा जे मैगं थाइगंफोर दंङो बावहाय
औ
मान लाग्रा मैगं बा बेन्दों हारिनि मैगंफोरावहाय जोङोहाय मा माखौ मोननाय जायो बिनि बागै फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा
मानलाग्रा मैगं होनोबाथाइ जोंहा लाव दङ जोगोनार दंङो ओमफ्राय जिंखा ओरैनो बहल खांख्रिखला ओमफाय केेरेला खुम्ब्रा लाव मैफ्राय गोबां दङ। औ मानलांग्रा मैगं मानदे एलइसि आबो गोलैयो।
औ औ।
औ ओमफ्राय बिदिनो खिफि बेन्दों। गोबांथार दंङो बेफोरखौ जोङो मानलाग्रा मैगङाव लानाय जायो।
औ औ। दे बिदिबा नोंथां।
औ।
औ औ दे नोंथां दोनथ'नोसै होमबा!
औ दे नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय।
औ औ दे।